हेलौ औ
आंनाव मोनसे खोथा सोंनो सानदों नोङो एसे फोरमायनानै हरनो हागोन नामा।
हायोब्ला फोरमायसै हायाबा साननोसै दे सोंनायदो
ओ साख्रि मावनाय आरो बिजनेस बिनि गेजेराव आंनाव फारागखौ सोंनो सानदों आरो माने जोङो ओ बुङो जे साख्रि मावबाल नालायनो जोङो माने जोंनि जिबनखौ सान्थि भाबै खुंलांनो हायो।
उम
नाथाय माने जोङो बेखार थायोब्ला जोङो माने ओ एबा बिजनेस बिजनेस मावोब्ला माने बेजोंबो खुंनो हायो। दा बिजनेस मावनाय आरो साख्रि मावनायनि गेजेराव माबा मोनसे फाराग दं नामा बिनि सायाव एसे फोरमायना हरलाय दे।
बिजनेस ओमफ्राय साख्रि साख्रि मावोब्ला गासैबो बुस्थुनि मोनसे पजिटिभ आरो नेगेटिभ गासैबो बुस्थुआ थायोना बेबायदिनो दा जों साख्रि मावग्राफोरखौ नायोब्ला साख्रि मावग्राफ्रा खुनुमु फ्रि टाइमा एक्सट्रा टाइम मोना आरोखि जा बिसोरो गावबा गाव दिउटि थायो बे डिउटियाव बिसोरो स माने लोमजालाबो माबा मोनसे उसुबिदाब्लाबो मावनांगौ जायो मानोना बिसोरहा मोनसे दायथ थायो ना मानोना बिसोरो मालायनि आन्दारावहाय मावनाय बायदि जायो आरोखि नोङो बेबायदि ब्ला नोंनाव मोनसे फ्रिदाम होननाय बुस्थुआ जोंनावहाय बियो थाया आरो। माने गोसोबायदि जोङो बेरायनो गोसोबायदि जोङो सोलिनो जोङो हाया मानोना जोङो बान्दा जायो। जोङो सो सोरनिब सोरनिबाबा जोङो फैसाखौ जोङो लाखानानै जोङो बिसोरजों खाथे जायो। नाय बादि जायो आरो थ बिनिखायनो साख्रि मावग्राफ्रा बिदिबाव मोनसे गोलैयो बे जाहैबाय नोङो मोनसे नोंहा साननाय दं। बुंखायो जे आंहा प्रतेक मासाव आंहा मोनसे ओ रां मोनगोन। होननानै आरोखि बेखौ लानानैब्लाबो बे मोनसे पजिटिभाव गोग्लैयो आरोखि। खि सिन्था जाया आरो ना ओ खि नथु बिजनेस‌आवबो जोंङो नेगेटिभ पजिटिभखौ नायोब्ला जोंङो बिजनेस खौ जोंङो माला फैसा मोनगोन जों बेखौ बुंनो हाया माने जोंङो दिनैबो मोननो हागौ गाबोनबो मोननो हागौ बा जोंङो ओ एनि टाइम जों मोननो हागौ जों बेखौ बुंसनो हाया। दा बेबायदिनो बिजनेसाव नेगेटिभिटिया बेनो जाहैबाय जोंङो गोबांथा र रांफोरखौ जोंङो लाथनानै सोरबाफोर लनबो लायो। सोरबाफोर मालायनिफ्रायबो लायो बेखौ लानानै जोंङो बिजनेस गेले यो। बे बिजनेस गेलेनायावहाय जोंङो बे लन लानायखौहाय जोंङो थिखांफिननो हा गोन ना हाया जोंहा खुनु बेवहाय मोनसे बिसास गैया आरो बे रिक्सनि खोथा जाहैयो आरोखि थह बेबायदिनो बिजनेसाव बेवहाय जोंङो बुंस'नो हाया जोंङो फिउचारखौ जोंङो नुहरनो हाया। मानोना बेवहाय जोंङो लसबो दंङ लाबबो दंङ बेनिखायनो जोंहा गोबां रिक्सआव जोंङो सोलिनांगौ जायो आरो बिजनेसावहाय त बिनिखायनो बेनो नेगेटिभिटि जे जोंनि नांगौ समाव जोंङो बिजनेसनिफ्राय फैसाखौ मोनाबो जानो हागौ जोंङो खुनु आसा खालामनो हाया आ आरो बिनि पजिटिभाबो बेनो कि जुदि जोंङो माने बिजनेस ओजों हाय जोंङो मोजां मुलाम्फा जायोब्ला बिजिनेसजोंनो जोंङो गोबां थार माने जोंङो माने फिवसारनि थाखायबा माबा मोनसे जोंङो गेदेदबो मावनो हायो बिज नेसजों आरो गोबां मानसिफ्रा बिजनेसजोंनो दिनै देरगासिनो दंङ आरो गोबांथार साख्रिबो जोंङो मालायनोबो जोंङो दिहुननानै होनो हायो। इउथ्सफोरनि थाखाय जेन'बा जोंङो माबा मोनसे कमफानि खुलिब्ला
अम
जोंनि इयउथ्सफोर ह जोंनि बेकार थानाय मानसिफ्राबो बेवहाय सानस मोनो। थ' बेनो आरो बिजनेसा गोबां रिक्कजों जोंङो आवगायलांनांगौ जायो नाथाय साखरि आ जाहैबाय जोंङो जिरायनानै जोंङो मोनथिगौ जे
हाय-हाय रिकस हाय प्रफिदना
हाय प्रफिट औ नाथाय साख्रियाव जोंहा मोनसे आसा थायो आरो जोंङो प्रतिग माहा मासब्लानो जोंङो फैसाखौ मोनखागोन बिनिखायनो जोंङो बिनि सियर जायो आ रो बेखौहाय जोंङो आसा दंङ
दा जों दा नोंथां दा नोंथाङा बुंनो सै सानो नामा जे साख्रि आवलाफ्रा जे ओ मासे मासे बेथन मोनो दा मासे मासे बेथन मोननाया थ नोंङो ओ साख्रि आवलाफ्राबोथ' दैलि खामानि मावनांगौ नंङा होमबा बिस्राबो टाइम टेबोल दङ' हमना लादो ओ दस थानिफ्राय ओरै सारिथासिम बिनि गेजेराव बिसोर अफिस नि खामानि मावनांगौ जायो ओ बे हिसाबै आरो जोंङो बुंनांगोन जे सासे लेबाराबो ओ दसथानिफ्राय सानसे खामानि मावो नङा होमबा दा बै लेबार मावग्राया ओ सानसेयाव हमना लादो हाजिराया बिसिना आजिखालिथ' नोंङो बारायबायना सारिस' फासस' ना दा सारिस' फासस' मावोब्ला ओ बियो मास मोनसेयाव फासस'ल' बाला लादो नोङो जेनेबा मास मोनसेयाव बेसेबां गोलैगोन? इनटु थार्टि फिफटिन थावजेन मोनगोन बियो हो मासाव, थिग बिबदिनो सासे साख्रि आवलायाबो थार्टि थावजेेन मोनो। फर्टि थावजेेन मोनो अब्ला बियो सानसेयाव बेसेसबां हाजिरा गोलैगोन? जेनेबा वान थावजेन हाजिरा गोलैगोन नङा होमबा? नाथाय बै साख्रियावला फ्राबो जे मा थिग मथ' अफिस खालामाब्ला बिसोरनिखौबो बेथनखौ दानाय जायो। आरो नैबे हाजिरा मावग्रायाबो - नोङो सानसे मावोब्ला बेनाबो बेथना माने फैसा हाजिराखौ मोननाय जाया। अब्ला बिनि गेजेराव ओ माबा मोनसे सिमिलार सिमिलारिटि आरो मा माबा मोनसे फाराग दं नामा बेखौ फोरमायनो हागोन नामा?
हाजिरा मावग्रा आरो जब माव- ग्रा साख्रि मावग्रा दिनै सा- ख्रि मावग्राफ्रा बेसेबां मोजाङै बिसोरो मावनो मोनो? ना जेन'बा नोङो साख्रि मावग्राफ्रा अफिसाव थांनांगौ। बिसोरनाव साया दङ बिसोरो थाखा जानो हायो। बिसोरो खुनु खस्थ' खालामनो नाङा बिसोर जिरायनो। बिसोरो खामानिखौ मावनानै बिसोरो फैसा- खौ मोनो थाखाखौ मोनो बेथनखौ। नाथाय जोङो हाजिरानि फारसे थाङोब्ला हाजिराखौहाय दिनै सोरबायदिया मावो जों मिथिगौ जे गैयै दुखिया गरिबफ्रासो हाजिराखौ मा- वो ना बे हाजिरा मावग्राफ्रा दिनैहाय बिसोरो फुंनिफ्राय लानानै बेलासि- सिम बिसोरो फुंनि आठथानिफ्राय लानानै फासथासिम हाजिरानि टाइम
उ
फुंनि आटथानिफ्राय लानानै फासथासिम बिसोरो हाजिरा मावब्लासो बिसोरो दिनाव फास्स' थाखा। मोनो बिसोरो खुनु गेरेन्थि नङा बिसोरनि हाजिराया दिनै मा- बायदि रोखोमनि जागोन बा माबे बायदि न'खराव बिसोरो। दिनै मावहैनो हागोन सोरबा बिसोरनो दो जासिया
ओंखामबो जासिया बिसोरो दिनफर बिदिनो गावसोरनि जानाय दङब्ला जाबाय जानाय गैयाब्ला बिसोरो खस्थ'यै बिसोरो मावनानै बिसोर बे हाजिरा मोनो थ' बिनिखायनो अफिसाव जिरायनानै मावग्राया मालाबाबो हाजिराखौ मावनो हाया। आरो मालाबाबो बिसोरजों कम्पयार खालामनो हाया आरो। बेवहाय गोबां माने जमिन बे अख्रांजों जोंनि हाजों समान फारागथि दं आरोखि। दा नोंथाङा जे सोंबाय फारागथि दंना गैया बे गोबांथार फारागथि दङ आरो जोङो मालाबाबो अफिसाव जिरायग्रा मानसिया हाजिरा मावनो हाया दिनैहाय हाजिरा बेहाय दिनै जाय मानसिया मावो बिसोरबो बेक्तिगत' माने नां- गौ गैयैनि थाखायसो बिसोरो दिनै हाजिरा मावनानै बिसोरो जानांगौ जायो, आरो बिसोरो सानसे हाजिरा मावाबानो बिसोरो फैसाखौ मोना, जानोबो गैया। खिन्थु सासे अफिसाव मावनाया बियो सानसे एबसेन्ट जायोब्लाबो। बिनि हाजिराया एसे दानब्लाबो त्रिस हाजार बे- थन मोननायाव बिनि बेथनाव जुदि सारिस' दानोब्लाबो बियो गोबां फैसाखौ मोनो आरो बेहा आसा दङ जे जोबनायाव आङो सानसेनि एपसिटखौ गारनानै आं एथ' थाखा आं मोनगोन नाथाय सासे हाजिरा मावग्राया बियो सानसे मावोब्लासो बियो फैसा खौ मोनो आरो सानसे बियो एबसेन्ट जायोब्लानो बियो फैसाबो मोना बेनाव जानायबो गैया
नाथाय जों नुनो मोनो जे साखो सासे साख्रि आवलाया आंहा मास एथ' थाखा मोनखागोन हो
औ
मासाव एथ' थाखा मोनखागोन आं साख्रि आवलाफ्रा होननानै। बेयोमानि ओ बारायनाया बा बाहायनाया माने लिमिट नि बा-बाहेरा जायो आरोना नाथाय सासे हाजिरा मावग्राया मा खालामो? जे आङो खस्थ' खालामनानै मोननाय थाखा बियो आङो फासस' थाखा मोनदोंबा ओ दिनाव एकस' थाखा गारगोन आङो नाथाय सासे साख्रिआवलाया मा खालामगोन ओ मासाव एथ' थाखा मोनगोन। खिन्थु मासाव एथ' थाखा मोननायखौ। ओ आदा मासजोंनो फोजोबनो नागिरो हो दा ओ बेखौ नायोब्ला नोंथाङा अबे मोनसेखौ साबसिन मोनगोन
ओ माने फैसाया आखाइनि मेल होननानै बुंदोंना। जोंनाव फैसा बुस्थुआ रावडावबो फैसा बुस्थुआ थिखिया ओ जों जेरै खामायो जों बिदिनो जोङो। गारोबो दा खरलाव खामायग्रा मानसिया खरलावनो गारो नोंगौना नङा गारि लायो। बेबायदिनो न'फोरखौ बिसोरो प्लेनिंआबो बिसिना खरलावनो। जायो बेबायदिनो लाख थाखायावहाय खामायग्रा मानसिया लाख थाखानि हिसाबै हिसाब खालामो आरो लाख था खाजोंनो बिसोरो सलियो बेबायदिनो दा। अफिसाव मावग्राफ्रा थ्रि-थ्रिस हाजार खामायदोंब्ला त्रिस हाजारनि बा जेट खालामनानैसो बे बेथनखौ बियो बाहायो थ' बियो बेबायदिनो हाजिरा मावग्राया फास स' मोनोब्ला बियो फास्स' जोंनो बियो हिसाब खालामनानै बाजेट खालामनानै बे फासस' खौनो बियो बाहायनांगौ जायो दा बिनिखायनो जायनाव जेरै हाबो बे बेक्तिया बिदिनो बाहायनांगौ जायो आरोखि
दा होमबा औ औ। दा बिनिखायनो जोङो मा मा ओ जोङो मा होननांगोन अब्ला
जोंनावहाय मोनसे बाजेट मोनसे जोंनावहाय सिस्टेम थानांगोन। जेखौहाय जोङो बेथन मोनैनि सिगां जोङो बे बेथनखौ माबायदि बाहायनांगौ बेखौहाय जोङो इक'नमिकेल। मोनसे जोङो लितनानै दोननांगोन आरो खि हिसाबजों अब्लासो जोंनि एक्सपेन्डेसार जों जे बाहायदों बियो जोंनि इनकामनिफ्राय बारा ना खम जों बेखौ मोनथिनो हागोन खिन्थु जुदि जोंनावहाय इक'न'मिकेलि सोलिनो हानाय बोलो गैयाब्ला जोंनाव जेसे फैगोन सानसेयावनो बे जोबगोन बेनिखायनो जोङो बे फैसाखौ फैयिनि सिगां जों मोनसे मेनटेन खालामनांगोन आरो इ कनमिक मेन्टेन खालामनांगोन जे एथ' थाखा फैयोब्ला आङो अबे अबेयाव हाय आं बाहायगोन आरो बेसे आङो आंनि आखायाव दोनगोन सेभिं खालामगोन बे गासैबो ओ जोंनि मेनेजमेन्ट थानांगोन
उम उम दे अब्ला जाबाय दोनथ'नोसै माने गोबां सावरायलायबाय
उम
गोजोननाय थाबाय होमबा ना
औ दे